अ खोनादोंना?
औ औ नोंथां खोनादों आंबो।
औ खुलुमबाय
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथां?
ओ दं ओरैनो जिरायथ'ना
औ आंबो ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
औ बोथोरफोरा माबादि?
हा
बोथोरफोरा माबायदि नो
बोथोरा इदिनो दहै अखा हादोंमोन ओमफ्राय दा अखा गैथवा आरो नों थां नोंसिनिखिजालाय?
औ जोंथिंबो बिदिनो दा बोथोरानो बिदिनो नालाय दसेनो अखा, दसेनो सान्दुं
औ दा गरमना नोंसिनिखै?
ओइ दायो गरम जाथ'ना दङ।
अ जोंनिखैबो एसे गरमानो दा
ओ
बिदिबा नोंथां आं नोंथांजों मोन आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै ओ सावरायनो हागोनना नोंथां?
औ सावरायजागोन।
अ अ बिदिबा नोंथां ओ ओ संनाय खावनायनि बागै सावराय जागोनना नोंथां?
औ सावराय जागोन मा संनायनि बागै सावरायनो सानदों नोंथाङा?
ओ बिदिनो जायखि जायाबाबो ओ जि जोङो जायो जि ओंख्रिफोर जायो जोंनि ओ बे ओ कालचारावलाय बेखौ बेनि बागै एसे रायलायनो सानदों आरो नोंथां। बिदिबा नोंथाङा एसे ओंख्रि फोरनि बागै एसे बुंग्रोनो हागोनना नोंथां?
औ आंथ' मा होनगोन जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोबाथ' अनला नङा ओमब्ला
औ औ
औ अ स' आं अनला संनायनि माबाखोनो एसे बुंना होनोसै आरोना अनलाखौ बोरै सङो अनलाजों दाउ बा जोंहा मेवाइजों अनला, बा सबाइजों दाउ थायोना
औ औ औ
औ आं बेयावनो अनलाजों दाउखौनो एसे खोन्थानोसै आरोना जेनेबा आं जिखिनि सं मिनथियो जेनेबा बेखौ एसे माबोरै सङो बेखौ खोन्थाना होनोसै आरो
औ औ
औ थ' अनलाजों दाउ संनो थाखाय जोंहा मा गिबियावनो मा होनगोन दाउ सं दाउजों संनोबा आरोना दाउजों संनोबा दाउखौ गोदाना ला दो बा मेवाइजों संनोबा जोङो मा होनगोन हानानै जोङो बेखौ रबनायनि थाखाय मा मानो खारै फोननानै दोन होनानै एसे लगायनानै दोननो हायो आरोना रब
औ औ औ
औ ओमफाय बिनि उनाव जिखुनु नों मेवाइजों संनोना दाउजों सं सङो जों बेखौ थाव होनानै मा होनगोन बेखौ दाउखौ मोजाङै एवग्रोना लादो आरो जेनेबा ओमफाय एवनानै बेयाव संख्रि सं ख्रि हाल्दै मस्ला मस्लि नों देनानै होनो हायो आरोना
औ औ
औ बिदि होनानै एवबाय थादो एवनानै जोंना जेब्ला एवनाया एसे माने खामथाबखां जायोना ओ बिदि जाबाथाय जोङो मा दै बुरजा होनो हादों आरो ना
औ औ
माने अनलानि थाखाय आरोना ओमफ्रायफोरनोङो फारसेथिं अनलानि थाखाय मा होनो जोङो ओ माइरं एसे लानानै बेखौ मोनो गुरि जाजासिम सोमनानै दैयाव सोमनानै दोननांगौ आरो जेनेबा खुरैयावनो लाबायनांग हमना ला ओमफाय जों बेखौ सोमनानै लादो आरो खुदैयाव ओमफाय जेब्ला बियो रुयो होमबाथाय जोङो खेरखाफोर लानानै बे माइरंखौ मोजाङै दै गैयाजासे दैखौ गसर होजासे जों मो जाङै सुनानै बेलेगाव दोनथ'दो आर ना दैया गसावनायनि जेब्ला दैया रानो होमब्लाथाय जों बेखौ देनानै लासिगोन आरो
औ औ
देनानै लानानै जोङो मा ओ जेब्ला बियो माने आजिखालि देनायाथ' मिक्सार मेसिनावनो दसेनो जायो गोदोसो जों नुयोमोन उवालफोराव देनाय नङा होमबा
औ औ
औ थ' जों बेखौ देनानै लानानै बैन्ट दाउ एवनानानै दै होदोंमोन ना बे दैया गोदौबाथाय जेनेबा थिगसे गोदौबाय होमबाथाय जों बे अन देनायखौ गोदौनाय गोदौनाय खिनियाव जोङो एसे एसे होनानै होबाय थानांगौ आरोना
औ
ओमफाय औ ओमफ्राय बे जाय जों एवदोंना बियो जेनेबा संदोंना बेयो अन होदोंना बे अना माने लाथा जायिनि थाखाय जों मा अनखौ होबायबो थानांगौ ओमफ्राय एरबायबो थानांगौ आरो ना ना नङाबा एराबा जोंना मा जायो बियो जाथा खाना थाजोबो आरोना बेनि थाखायनो एरबाय थानांगौ आरो ना अ औ औ जों बेयावनो खारैफोरखौबो होनानै लाखानो हायो आरोना आरो नङाबा जों सिगाङावबो होनो हायो ओमफाय बिनि उनाव जोङो अनखौ होखांनानै जेब्ला बियो मा होनोन जों दसे बिदिनो गोदौ होनोनांसिगोन आरो ना
औ
खांनायनि उनाव एरखांनायनि उनाव जेब्ला बियो एसे गोबाव जायो होमबाथाय जों नोङो ओम संख्रि बा ओ खारै नांगोना नाङाखै बेफोरखौ नायनो हासिगोन आरो। ओमफाय जेब्ला नोंना नाङाखैबा नोंहा होना लादो खारै बा संख्रिफोरखो। नायस'दि नांबायबा जों बेयाव मोदोमनायनि थाखाय लास्टाव दुन्दिया बा गंगार दुन्दियाबो होनोना बेफोरखौ मोदोमनायनि होना होनो हायो आरो गोथाव जा गोथावबो जायो बेफोरफोरखो होयोबा। औ बेखिनिखोनो आं मिन्थिया आरो।
औ औ। बेनि बादैबो आरो गुबुन ओंख्रि संफेरबायना?
औ संफेरबाय।
औ। सबाय जों दाउखौ संफेरबाय ना? औ बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन आं फोरमायना होनोसै
औ औ।
ओ सबाइजों दाउ संनो थाखाय जोंना सबाइखौ फार्स्टाव ओ मा होनो ओ सारायाव एवग्रोना लादो। एवना अ ओ एवनानै ओमफ्राय बेखौ एसे खा ओ खामसि खामसि खालामनानै बोखांनानै बेखौबो जोङो माने मा होनो ओ मिक्सार मेचिनावबो माबाना लानो हायो आरो ना इखोबो बाराद्राय गेब्ले होनाङा आरो ना एसेल' दसेल' खालामनानै ओ सानि बिख बिगुरा गानाय बादि बा गेजेराव गावनाय बादि बिदिल' खालामना लानांगौ आरो सबाइखौ।
औ औ।
अ ओमफाय इदि खालामना लाग्रानै मोनसे सारायाव ओ माहोनगोन ओ दैयाव सबाइखौ दैयाव होनानै बा खारैबो होखानानै खारैबो होखानानै जों बेखौ रुनांगौ सबायइखौ। औ रुनानै दोनदो बेखौ ओमफ्राय फारसेथिंजाय जोङो दाउजों संगोनबा जेनेबा दाउखौ जेरै अनला संनायाव खोन्थादोंमोन आं बेबादिनो जेनेबा थाव होनानै दाउखौ सारायाव थाव होनानै जेनेबा दुंबाथाय पियास बानलु होनानै बेदरखौ एवदो
औ।
आरो संख्रि बालदै हालदै ओमफाय बेयावबो मा होनगोन ओ मस्ला मस्लि फोर बेयावबो होनो हायो आरोना बेफोरफोरखो जोङो सब औ होजोबना लानानै जेनेबा औ बेफोरखौ उम ओमफ्राय बेदरखौ एवबाय थादो जेब्ला इयावबो खामहां खामहां जायो होनबाथाय जोङो मा होनगोन। ओ बेदरखो बेदराव दै होदो आरो ना। दै होनानै बेखौ दोन्थ'दो दोन्थ'नानै जोंना फारसेथिंथ' सबाइ रुबाय दंमोन ना बे रुनायखौ जोङो मा रुइजासे रुनांगौ आरो ना। सबाया रुइजासे जोङो रुबाय थानो थानांगो ओमफ्राय जेब्ला सबाया रुइयो होनबाथाय जोंना बै मोनसे मा होनो सागा सागं थायोना
औ औ
बेजों सबायखौ रुनायखौ साद मोजाङै साद
औ
ओमफ्राय ओमफ्राय नैथिंजाय आरो दाउआ बे दै होनाया एसे रानबाथाय मोजाङै मोननाय बा जाबाथाय जों मा बेखौ बै सबाइ रुनायाव साखांनायनि उनावसो साखांनायनि उनाव दसे दोन्दो दसे दोननायनि उनाव मा बेयाव बै बेदर एवनायखौ जोङो होनानै होसिगोन आरो
औ औ
औ होनानै होनायनि उनावबो बेखौ एरनानै दसे दोनलायदो गोबाव
औ
दसे गोबाव दोननायनि उनाव नोङो ओ मा होनगोन बेयावबो संख्रि हालदै संख्रिफोर नांदोंना नाङाखै खारै नांगोनना नाङाखै बेफोरखौ माने नोङो टेस खालामना नायनो हासिगोन आरोना। औ ओमफाय बिदिनो सङो आरो जाबाथाय बेखौ खांदो आरो। ओमफ्राय बेयावबो जोङो मा मोन दोमनायनि दुन्दिया बा गंगार दुन्दिया बिदिनो बेलेग बेलेग बेलेग होयो आरोना जेनेबा सामब्राम गुफुरुफोरखौबो सोरबा सिगाङाव होयो सोरबा लास्ताबो मोदोमनाया बांसिन जाथों होननानै सोरबा सोरबा हा आरोना बेखौ मा लास्टावबो होयो आरो सोरबा सोरबाहा। औ बिदिनो आ सङो आरो नोंथां।
औ बिदिनो नोंथाङा होमबा गोबां ओंख्रि संनो रोंगौ आरोना।
औ औ बेफोरखौ मिथियो आरो आङो। नोंथाङालाय मा मा ओंख्रि संफेरखो?
ओरैनो जोंनावथ' न'आव बांसिन दालिफोरखौ संनाय जायो आरो दालि ओमफाय दाथ' ओ दाथ' दैज्लां नालाय दा लेस्राफोर मोनोना न'आवनो दङ लेस स्रा मैथा ओमफ्राय ओ खांख्रिखला बेफोरखौ संनाय जायो आरो। बांसिन दा दैलां नालाय आलुफोरखौथ' बायनानै मोनो नालाय
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो सबाय अनलाखौ बिदिनो आङो इदि संफेराखै जोंहा आइयानो सङो आरो बांसिन ओमफ्राय नोंथांनिफ्राय मिथिना मोननानै ओ मोजां मोनदों आरो।
औ औ नोंथाङाबो जेनेबा माब्लाबा आं खोन्थानाय बायदि संनानै जाबानो जाबाय आरोना।
औ औ औ औ संनांगोन एबार खेबसे औ।
औ दा होमबा नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय ओ जोंहा मालाबा ओ गुबुन टपिक लाना रायलायनोसै दिनैनि थाखाय
औ औ औ औ औ दे होमबा नोंथां।
औ दे गोजोन्थों नोंथां।
नोंथां हेल'